नोंथां
औ दे जोंहा बर'फोरनि फोरबोफोरनि बागै सावरायसै।
औ नोंथां, औ सावराय जागोन।
औ औ गिबियावनो जों बर'फोरनि बैसागु फोरबोनि बागै सावरायनोसै नों
औ औ नंगौ नोथां।
औ दे नों बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालियो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनि सिङाव?
औ हागोन नोंथां। जेरै-जोङो बैसागुखौ औ सै थो दानि जोबथा ओ सानखालि जोङो ओ मोसौ बैसागु फालिनाय जायो आरो जों मोननै फोरबो जेरै-मोसौ बैसागु, मानसि बैसागु जों गिबियावनो सैथो दाननि जोबथा खालाराव जोङो मोसौ थुखैनाय जायो आरो बिनि आवगायजोंनो औ बिनि सानसे सिगां जोङो मोसौ सु ओ थुखैनायनि सानसे सिगांनो जोंनो ओ नागिरखाना लायो आरो मोसौ थुखैनायाव जा मुवा नांगौ जेरै- ओ थाराय गाज्लि, दिग्लिग्लिथि बेनि उनाव जेरै- फानिलाव, फान्थाव, हालदै बेखौ जोङो नागिरखानानै लायो आरो नों थां बेनि उनाव जों औवानि आरूं जिरनानै बेयाव माला सुना लानाय जायो बिनि उनाव जो ङो औ मोसौखौ थुखैहैनो थाखाय जोङो ओ दै ओ दैखर ओ जेरै ओ जेरै जोङो फुख्रि नङाबा ओ दैमाफोराव थुखैहोनाय जायो नङा ब्ला जोङो बेफोर ओ फुख्रिफोराव थुखैयाब्लाबो जों दैखरनि दैदो जोङो थुखैनाय जायो । दंखलनि दैजोंबो' जोङो ओ सिरनानै थुखैनाय जायो आरो नों थां बिनि उनाव जोङो औ बै हाना लानाय जेरै दिग्लिलिथि थाराय गाज्लि बेखौ जोङो सारनाय जायो आरो नोंथां आ बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ बुस्राव-बुस्राव थुखैनाय जायो आरो मोनसे जोंनिनो ओ खुगा मेथाइ दं नालाय जेरै-लाव जा फान्थाव जा बो सोरै बोसोरै बारिलांबाय था औ बे मेथाइखौ खननानै जोङो मोसौ खौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो औ मोसौ खौ थुखैखांनानै जोङो बेनि ओ गोदोनानि जेरै फारा गोजामखौ जोङो बेयाव दिग्लि लिथि, थाराय ओ बेजों जोङो थुनानै गारबोनाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव जोङो औ मोसौनो साराय खि थौनि हांगारखौ थाव गुबै लगायनानै जोङो फोननाय जायो । मानोना औ गोदो ओ जोंनाव जेरै ओ जायगाया हाग्रा जंगल गोजामोन नालाय बेनिखायनो बेयाव मो सा-ल'ख्रा थायोमोन बेनिखायनो जोङो बे फ'थाखौ फोनना होनाय जायो आरो नोंथां। जाहाथे ओ मोसा ल' ख्राया गिनानै खारो आरो नोंथां । बिनि उनाव औ बेनि उनाव जों मोना जाबा जेरै ओ बे मोसौखौ दिग्लिलि जों बुनो मोनाा लानाय बिनिखायनो दिग्लि लिथि, थाराय गाज्लिजों जोङो बुज्राव-बुज्राव लानानै फैनाय जायो बेनि उनाव जोङो बिनो औ गोदान फागा लागायना होनाय जायो आरो नोंथां आरो जोङो औ थुखैनाय समाव ओ जा ओ जेरै दिग्लि लिथि, थाराय गाज्लि बे आग्लायनाय खौ जोङो गलि सायाव जोङो थेबना दोननाय जायो बिनि उनाव बाख्रियाव दोननाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो औ बिनि उनाव जोङो ओ जेरै मानसि बैसागु बेखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां ओ औ जेरै जोङो मोसानो न'खर न'खर थाङो आरो जेरै जोंनि बर'निनो दख'ना थावसि रेगे रेगां आग रनि जोमग्रा फास्रा लाना बेनि उनाव हौवाफोरा गामसा गोथां बिनि उनाव गिन्दि गस्ला गुफुर गोदोनायाव आर'नाइ बिनि उनाव जोङो औ उन्दैया गिदिरखौ मान होयो । बिनि उनाव जोङो ओ साफ्रोमबो खाम सिफुं ज'था सेरजा गंगोना थरखा जाबस्रिं औ बेफोरखौ लानानै जोङो बैसागु मागिनो थाङो आरो न'खर न'खर औ जायोबा जोङो औ न'खराव मोसानो थांगोन बै न'खरनि सुबुङा जेरै जोंनो अननानै रां एसे माइरं एसे बेखौ हरो आरो नोंथां बिनि उनाव ओ जोंना बर'फोरनाथ' मोनसे नेम दं नालाय जेरै जोङो जायनिबा न'ख'राव मो सानो थांगोन जेरै माइब्रा बिदै माथानि बिदै बेखौ जोङो मोनलोंखायो आरो नोंथां अ'मा बेदर एवनायजों जोंनो बेखौ जोङो लोंनाय जायो आरो बियो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जोंनि मोनसे सोलिबनाय नेमखान्थि आरो जोङो बैसागुबा जोंनि न'खराव जौ बिदैया थाखाथारो आरो नोंथां औ बेखौ लोंनानै जोङो ज ज बैसागु फोरबोखौ जोंङो सेंग्रा सिख्ला बुरै बेन्थ। लोगो नांनानै जोंङो जहै मोसालायनाय सा आरो नोंथां बेनि उनाव जोंङो औ। बैसागुखौथ गोदोनि सुबुंफोरा थामजि सान फालियोमोन आरो दायो। गु स्नि सान फालिनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो नोंथां बिनि उनाव जोंङो औ जोबथा बैसागु खालि जोंङो लावखार ओंखामखौ जोंङो जानाय जायो आरो। थार नङाब्ला ओ दैमा फारफोराव औ बेनि उनाव जोंङो औ गोखा गोखै एक्स एक बिदिनि जोंङो जानाय जायो आरो मानो होन
औ औ औ।
जोंनि देहानि बेमार आजार खारो होननायलाय गोदोनि सुबुंफोरा जों बेखौ। फोथायनानै जानाय जायो आरो नोंथां।
बिनि उनाव जोंङो जोंनिनो औ।
नोंथाङाथ बैसागुनि बागै फोरमायबाय नोंथां औ नों नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायलांबाय बैसागुनि बागै बैसागु बरफ्रा मारै। फालियो बिनि सोमोन्दै आंबो नोंथांनि। खोन्थानायजों बुजिनो हाबाय बेनिखायनो नोंथांनिसिम आं रोजा रोजा। जासिबाय दानिया आंङो बिदिनो गेजेराव जोंहा बरफ्रा दि माखासे फोरबो खुंबावोना बेफोरनि सोमोन्दै आंङो नोंथां। नोंथांनो माखासे फोरबोफोरनि मुं खोन्थानो जेरै जा बरफ्रा जेरै मागो एबा दमासि बेखौबो फोरबो बेबो बरफोरनि मोनसे फोरबो रंजाथाइ फोरबो बेखौ आं नोंथांनो बे दमासि बा मागोखौ माबोरै फालियो बिनि सोमोन्दै आं खोन्थानोसै ना मा होनो नोंथां।
औ औ नोंथां।
जोंहा जेरै मागोखौ जोंहा फालियो जेरै बैसागु। जायो बेबो ओ जोंहा मागो बोथोराव जोंहा ओ बेलागुर सावनाय जायो आरो नोंथां जेरै- ओ जिगाब नि जिगाबनि ओ न' बानायनानै एबा जि गाबखौ हुंनानै औवा औवा गोथांखौ गेजेराव दोन दनानै औ बेखौ खौ जेब्ला बिनिनो मोनथाम मोनब्रै इदिनो हुंनानै बेयाव माखासे नेमफोर दङ आरो नोंथां बेखौ बाहायनानै एबा बेखौ सावनानै जोङो दमासि बोथोराव माबायो आरोखि नोंथां बेला बेखौनो बेलागुर सावनाय बुंनाय जायो जेरै- औवाफ्रा थाव थाव थुनथाव गाबो होमबा ओइदिनखालि ओ मोनाबिलि समाव रंजायो। बिनि उनाव जोङो आरो अखानायै जोंहा दमासि एबा मागो बोथोराव जोंहा ओ फिथा सिथाव लारु एन्थाब बेफोरखौ जों सावनानै जायो बर' फ्राबो आरो गुबुन गुबुन हारिफ्राबो जेरै- ओ बिनिनो माखासे जोंहा माइरं ओ माइब्राफोरनिफ्राय जेरै- फिथा बानायनाय जायो एबा सिथाव बानायो औ बिदिनो बायदि रोखोमनि जोंहा ओ सिथाव इरि बानायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बर'फ्रा बेयावनो जेरै- बैसागुआव जों बर'फ्रा जेरै- मागिया होमबा न'खर न'खर बेबायदिनो न'खर न'खर थांनानै जोंहाबो बैसागु बोथोराव ओ मागिहोयो जोंनि बोराय बुरै एबा सेंग्रा सिख्लाफोराबो सेंग्रा सिख्लाफोरा आलदा आरो बोराय बुरिफोरा आलदा आलदा मागि मागि बिदिनो सिथा ओ ओ फि-फिथा सिथाव इदिनो एनथाब मागिनानै जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बर'नि दोरोङारि जेरै- ओ जौ गिसि जौ गोरान बेफोरखौबो बिनानै लोङो आरो नों थां जेरै- दमासिया बेफोरनो दमासिखौबो जों बर'फोरा बिदिनो स्नि सान फालियो आरो नोंथां। आरो जोंहा माखासे फोरबो दंबावो जेरै- खाथि गासा सावनाय फोरबो बेयो बर'नि मोनसे फोरबो होना नोंथां ओ जेरै- औ जेरै- माइ आबादखौ मोजां खालामनो थाखाय जोंहाबो बेखौ जेरै- माइ माइ बारियाव थांनानै माइ आबादनियाव थांनानै जेरै- आलारि थि फोजोंनानै जे थाइ-थाइगं बिखुं ना मामोनलाय नोंथां बिनि सायाव जोंहा ओ थाव गोथां एबा आरो बिजों लोगोसे खुन्दुं होनानै जोंहा ओ बिजों आलारि बाथि फोजोंनानै जोंहा जेरै- माइ माइ आबादा मोजां जानायनि एबा ओ दाउसिन दाउलाफ्रा बारा माइखौ खहा खालामा जासे जाया बेखौबो जोंनि बर' आइजोफोरा बेखौ थांनानै फालिहैयो नोंथां माइ आबादाव
औ औ नंगौ नोंथां।
जोंहा माखासे फोरबो दंबावो जेरै हाल जांख्राफ्रावो मोनसे फोरबो जाबायना नोंथां जेरै बेफोरबो ओम ओरैनो नोंथाङा माखासे फोरबो फोरनि बागै मोनथिबावो नामा?
औ नोंथां।
औ फोरमायनो हागोन
जेरै ओ जेरै जोङो ओ नोंथाङा होननाय बायदि काति गासा फोरबो जोंनि जेरै औ जेरै जोङो जोंनि माइ आबादा मोजां जाथों होननानै जोङो ओ काथि गासा फोरबोखौ जोङो फालिनाय जायो आरो जेरै का थि गासा जोङो फोरबोआव जेरै जोङो थाइगिरनि ओ बिगुरखौ जोङो ओ साथि खाला लगाय ओ लगायनो थाखाय जोङो बेखौ लाबोयो बेनि उनाव जोङो बेयाव जेरै फिथाइ सामथाय बेखौ होनाय जायो जेरै नारें नारें हुगुमा आ बिनि उनाव जोङो ओ नारें हुगुमा बिनि उनाव जेरै बुट गाजि जेरै नालेंखर खुसेर थालिर बेखौ जोङो होनायखौ जोङो होयो आरो नोंथां जेरै फिथाइ सामथाइ जाहाथे जोंनि माइआ एम्फौ जाया जाहाथे जोंनि माइआ मोजाङै ओंखारजोबनो हायो हाथों होननानै जोङो बे फुजाखौ होनाय जायो दै आरो नोंथां कारथि गासा दैया जोंनि मोनसे बेबो बर'निनो फोरबो
आरो जोंहा औ औ नोंथां आरो जोंहा बर'निनो मोनसे धोरोमजों सोमोन्दै थानाय फोरबो दंबावा जेरै खेराइ फोरबो ना नोंथां खेराय फोरबोआव जोंनि बर'निनो मोनसे धोरोमारि फोरबो जाबाय बेबो जेरै जोङो खेराइ खेराइ फुजा एबा खेराइ फोरबो होन्ना बुङो जों बेखौनो जेरै खेराइ फुजायावबो जोंहा ओ जेरै बाथौजों सोमोन्दो थायो आरोखि खेराइ फुजाया नोंथां औ बाथौजों सोमोन्दोानै जेरै जोंहाबाव बे फुजाखौ होनाय जायो सासे जानागुरिनि गोनांथि जायो सानै दौरिनि गोनांथि जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा सासे दौदिनिनि गोनांथि जाहैगोनना नोंथां आरो जोंहा बेयावनो बर'फोरनि जेरै जेरै बैसागुआव मोसानायफोर जेरै खाम सिफुं दामजुफोरा जेरै बावबो खेराइ फुजनायाव खेराइ फुजायावबो बिनिनो गोनांथि जायो जेरै जों खेराइ फुजायाव बर'फोरनि दोरोङारि दामि जेरै सिफुं खाम औ जथा बेफोर गोनांथि जायो ना नोंथां बेजोंनो लोगोसे जोंहा बे फोरबोआव बिदिनो सासे दौदिनि आइजो दौदिनिया खालि आइजोआल' जानो मोनो नोंथां । ओ बेजों लोगोसे जोंहा सानै दौरि आरो बेजों लोगोसे गेजेर सासे जानागुरु। जाना गुरुनि गेजेरजोंसो आरो दौदिनि दौदिनि गेजेरजोंसो बे खेराइ फोर्बोफोरा बारग' लाङो नोंथां। जोंहा बे खेराइ फोर्बोआवनो गोबां रोखोमनि मोसानायफोरखौ नुनो मोनो जेरै जारा फाग्ला मोसानाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा गराय दाब्रायनाय मोसानाय मोसानाय आरो सागोलाव बोनाय मोसानाय आरो खामाव गाखोनानै मोसानाय आरो बेजों लोगोसे जों दाउथै लोंनाय थुंग्रि, थुंग्रि सिबनाय आरो बेजों लोगोसे बायदि बायदि रोखोम खोमनि जेरै जों बे खेराइ फोरबोआवबो मोसानाय नुनो मोनो नोंथां। ओरैनो ओरैनो नोंथांफोरा बे बर'फोरनि फोर्बो आरो मा मायै मोनथिबावो नोंथां।
ओ बर'फोरनि फोर्बोआथ' जोङो मिथिनायाव जेरै बैसाग गो मागो बेनो जोंनि बर'फोरनि मोनसे आंगो फोर्बो आरो नोंथां। बेनो जोंनि आंगो फोर्बो। औ ओ नोंथां होमबा दिनै जोंनि मा मागो जेनेबा जोंनि बर'फोरनि फोर्बो फालिनायनि सायाव नोंथांजों, औ। औ गोजोनथों नोंथांसिम। औ।